हेल नोंथां नोंथाङा खोनानो औ औ औ स नों औ नोंथाङा मा खालामबाय दंङ
अ आङो दा फोथाराव माइ गायनो थांदोंमोन दानि सानावहाय बेनिफ्राय दा नआव फैनोसै गायबाय दोङो । दा बरथमान गायबाय दोंसोयो । ए
नोंथांमोननि जों दा माइ गायनाय बोथोर ओ माइ गायनाय सोलिबाय थादोंना?
औ दा सोलिबायदोंथयो बिनिफ्राय बै आमथिसुवा होनो जि बे सान सोनि थाखाय बन्द थागोन ।
अ अ अ अ नोंथां अ थ नोंथांजों आङो मोनसे खोथा सावरायनो थाखायसो हरनाय जादोंमोन नोंथां । स नोंथाङा दायो ओ औ औ जोङो ओ फिथाइ सामथायनि बागै रायलायनो सानदों । नोंथाङा ओ मा दानि ओ दैज्लां बोथोराव मोनाय बिथाइनियावहाय माखौ माखौ मोजां मोनो जानो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
जेनबा मैगं थायगं बारै
मैगं थाइगं नङा माबा फिथाइ सामथायाइ
अ आङो आफेलखौ मोजां औ खोनादों आफेलखौ मोजां मोनो । उम दा दाथ रैमालि‌ जायखौ बुङो आनारस, बेखौ मोजां मोनो । ओमफाय ए ड्रागन फ्रुइटस बेखौ मोजां मोनो बेनिफ्राय ग्रेप्स आंगुर बेखौ मोजां मोनो । बेखिनियानसै नोंथांङा मामा मोजां मो जेनबा
आंनियाथ' दानि सिजोनाव जाबाय थानायाथ' उम जेरै ले ओ थाइजौखौनो आङो साबसिन मोनो ओ माब्लाबा समाव खान्थालफोरखौबो जानाय जायो आरो टिसु बेफोरखौनो आङो मोज मोनो दि दा दैज्लां बोथोराव मोननै ओ जा जाग्रा मुवा फिथाइ सामथाय बेखौनो मोजां मोनो आरो स' ओ नों नोंथां थांनि न'फोराव मा मा फिथाइ सामथाय दं नोंथाङा फोरमायना होग गोनान मा
खोनादोंना नोंथां?
ओ थाइजौ दं खान्थाल दं बिनिफ्राय लिसुं बेखिनियानो थाइजोङो बेनिफ्राय खान्थाल बिफां दों बिखिनियानो जोङाना थां लाहानावबो दोंङो ना?
जोंहा आङो
ओ बुंना होनि आङो र' जोंना थाइजौ दङ खान्थाल दङ लिसुआथ' दङमोन नाथाय बियो दा जोबलांबाय बोथोराथ' दा बारा लिसुनि बोथोर गैलाना स' बे दङ ओम ओमफ्राय ओ थाइजौ ओमफाय लेरख' होनो बेखौ मिथिगौ ना? आरो सुफारि बेफोरनो दं आरो स' ओम जो आङो मोजां मोनसिनाय फिथाइानो थ' जाबाय थाइजौ बेखौ जानानै बिराद मोजां नाङो जेरै गोथाङैबो लगायनानै जानो हायो जोङो बेखौ बानलु सामब्राम ओ बानलु संख्रि बेफोरबायदि होनानै जोङो ज' ज' ज' जानो मोजां मोनो लोगोफोरजों आरो थाइजौखौ गोमोनावबो जानो हायो जेरै गोमोनबोला गोदै जायो जोङो गोदै जानो होनबोला जोङो गोमोनावबो जानो हायो स' नोंथाङा ओ थाइजौखौ गोमोन ना गोथां जानानै मोजां मोनो?
मोनो
हो खोनादोंना नोंथां?
आङो औ गोमोनखौ बांसिन मोजां
औ अ आरो औ खोनादों नोंथां दासो खोनाबायनो मोजां अ नोंथाङा ओ खान्थाल खौ मोजां मोनो ना मोना जानो?
बो मोजां मोनो मोना थेवबो गोमोनखौ मोजां मोना गोथांखौ मोजां मोनो खान्थालखौ गोरा गोरा जायो बेखौनो जायो।
खौनो मोजां मोना माने गोमोन माने गोमोनद्राय बा एसे मोजां मोनो आरो गोथांखौ बांसिन मोजां मोनो आरो गोथांहां गोमोनहां बेफोरबायदिखौ बारा मोजां मोना आरो गोथां होननानै बुङोब्ला जेरै बानलु संख्रिजों जानो हायो बेफोरखौ ओ मोजां मोनो आरो आरो जोङो खान्थालखौ बेफोरबायदि मोनसे ओ जेरै खान्थालाव लेबु सेबनानैबो खाजिफोर सेबनानैबो माब्लाबा जानो हायो आरो माने आङो जाफेरबाय खोनानानै जाफेरबाय जेरै बेफोरखौ सेबनानै गोखै बुस्थु सेबनानै होब्ला माने मा होनो उदैया बांद्राय हामा जायानो। गेस्टिक फोरनिफ्राय माने एसे बारग'नो हायो। बेफोरखौ खोनानाय खोनानानै लोगोफोरनिफ्राय ओ जानाय जादोंमोन आरो आदसा नोंथाङा लकेलाव मोनना औ नोंथाङा लकेलाव मोननाय फिथाइ सामथायनिफ्राय माने बायजोआवनि मा मा फिथाइ जाखो न'आव जेराव माने गोरलैयैनो गायनाय मोना।
औ जेराव न'आव गोरलैयैनो गायनाय मोनना मोननो हायै फिथाइ सामथायाइनि मुंफोरखौ मा मा मोनजाखौ बुंना होनो हागोन नामा
आङो दा जेनेबा ड्रागन फ्रुइटखौनो होननानै सानो जेनेबा बेथ' गासै न'खरावनो गैया नालाय ओ बे मोनसेखौनो सानो आरो आं बेनिफ्राय नोंथांनि मथेबा मिथिनाय दङबा
औ आंनियाबो बे ड्रागन फ्रुइट बिदिनो माने दासो जोंनि मानसिफ्रा गायहांगासिनो दं गावबा गावनि न'आवहाय। माने दा नुबोगासिनो दङ आरो मोनसेया जाहैदों एबाखे द' जायखौ बुङो । ओ आरो किउयि बेफोरखौ जोङो न'फोराव बांद्राय नुनो मोना आरो । स' नोंथाङा द्रा फ्रुइटखौ जाफेरबायना?
आंङो एसेबां बार जाफेराखै थेवब्लाबो खनसे खननैसो जाफेरबाय‌ । गोथाव मोनदों जोबोरैनो बेनि ओमफ्राय न'खरावबो देनां हाय गायनो होननानै सान्दों हायोबा सम मिलायबा । गायनोसै । माबायदि जायो बाहायमान ओ लाग्रोनांगोन नालाय जानला मेनला गायबाथ' जाया नालाय बेबो ।
औ औ। औ नोंथां औ । माने नोंथांङा ओ गलाब कालारखौ जाफेरबाय ना माने मा गुफुरखौ जाफेरखो?
औ आंङो बे गलाब कालारखौ पिंक कालारखौ जाफेरबाय ।
अ बेथ' गोदैबो । जायो गुफुरखौ जोंङो बुंनो थाङोब्ला माने बांद्राय गोदै जाया गुफुरा । आंथ' मोजां मोना एसेबां मानि ओ बे जे बाला बाला टाइप बेफोर बायदि मोनजायो आरो । गुफुरखौ बुङो । ओमफ्राय जोंनिया आरो न'आव आजि खालि जोंनि जोंनि साइडजोंहाय माने बांसिनानो स्ट्रबेरिफोरखौ गायनाय जायो आरो जायखौ बुङो खुदुमजा वाटार मेलन बुङो । बेखौ' जायो बांसिनानो माने आबादारिफोरखौ बांसिन फोथाराव बेफोर बायदि फिथाइ सामथाइनि माने गायनायखौ नुनाय मोनो । जेरावनो बिथांमोना फालांगि खालामो फालांगि खालामनानै बिराद ओ रां आरजिनो हायो गावनि थांनानै थानायनि थाखाय । गाव गावनि जिउनि थांना थानो थाखाय बेफोरनिफ्राय माने बहुद रां आरजिनाय खौ नुनो मोनदों आरो जेराव गामियावथ' स्ट्रबेरि होननानै बुङोब्ला मोजाङानो जायो ना थाय माखासेखौ बुङोब्ला जोङो खैसिब खैसिब बेफोरबायदि मोनो आरो स्ट्रबेरिफोरखौ आरो बे खुरुमजा होनायाथ' माने मोजाङानो जेरै थान्दा दिनाव मोजां जायो। ओमफ्राय बेखौ जाबोला माने देहायाबो जोंहा गुसु थायो आरो गरमनि दिनावहाय। ओमफ्राय ओ नोंथाङा बेफोर बुस्थुखौ माने जानानै मोजां मोनो ना मोना?
मोजां मोनो बे ओ जेरै वाटारमेलन होनदों बेखौ गोरान गोलोम बोथोराव दा जानो मोजां जायो जेनोबा बेयो फिथाइया थान्दा नालाय न' जाय जानो मोजां मोनो बेखौबो जानो ओ जुच फोर बानायनानै लोंबाबो लोंजायो नालाय।
औ औ औ बेफोर औ जोंहा थाइजौफोरनिबो जुच लोंनो हायो आरो नोंथाङा ओ लिचुखौ मोजां मोनोना जानानै?
औ लेसुखौबो जानो मोजां मोनो।
अ नोंथाङा लिसुखौ मा मा ओ स्टाइलै जाफेरखो मा मा खालामनानै जाफेरखो?
बेखौवहाय ओ संख्रि फानलौ लगायनानै जाफेरबाय बेनिफ्राय आरो जुइस महरैबो लोंनो मोनफेरबाय।
आरो ओरैनोबो जाजायोना बेथ' माने गोदै जायोना?
बेनिफ्राय नोंथाङा माबा मैगं नोंनि मैगं दङ नामा?
आङो बेखौथ' बुङाखैमोन नोंथाङा माने एसे नेटवार्क इसुनि थाखाय खोनादों जानो हागौ। जोङो माब्लाबा सम गोबाव मोनज्लायोब्ला जोङो रायज्लायनो हागोन आरो बेखौबो औ। स' जोङोथ' फिथाइ सामथायाइनि बारै माने बहुत गोबां रायज्लायबायानो नों थाङाबा गावनि मिथिनायखौ गासैखौबो फोरमायना होबायानो आरो आंबो आंनि हागौमानि जेसेखां बेसेबां हागौमानिफोरखौबो फोरमायना होबाय नोंथां नोंनो सोलों थांनाया माबाफोर बुंनांगौ दंबावो नामा?
आंनाथ' दासो बाखिथ' नोंथां
औ दे नोंथां होमबला जोङो टाइम जानायखाय जोङो लाखिथ'नोसै।
औ दे औ गोजोननाय थाबाय।